हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां अ नोंथां औ मा खालामदों नोंथाङा
आङो दा नै ओरैनो दंथयो
अ नंगौ न नोंथां नोंथांजों माखासेदान खोथा सावरायनानैसो नोंथांसिम फन हरनाय ज जादों नोंथां सावरायजागोनना नोंथां औ जे नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायथिना हो हागोनामा नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां अ जोंनि हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनाय ना नोंथां अ जोंनि हारिमु होनोब्लाथ जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय गाससिखौबो लानानै मोनसे हारिमु जायो नंङा होमबा नोंथां दा बेनि गेजेरावनो जोंनि गाननाय जोमनायाबो मोनसे गाहाय बाहागो जोंनि हारिमुनि दा बे गाननाय जोमनाय गैयाबानो जोंङो मोनसे हारिखौ मानिे सिनायथि होनो हाया आरोखि बुंनो थांङोबा दा जेरै बरनि हारिमुनि गाहाय गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ फोरनि थाखाय द
हेलौ